सार
खोनादों ना?
औ खोनादों मा हामदों?
अ माबोरै दं?
बिदिनो मोजाङानो आंना।
अ ओ ओंखाम ओंख्रि जाबाय?
ओंखाम जाथ'वाखै जानायाथ' दसे थाना जागोन र' माम नोंलाय
आङो आंबो जिराय आंबो ओरैनो दं जि जिरायना दं
अ नोंसालाय जाबाय?
जाबायमोन जोंहा। आं ओंखाम ओंख्रिया आंनो संनाय।
अ
आंनो संजोबो माने न'आव
अ आं नोंनोसो फन हरनो नागिरखादोंमोन माबा बोरमा बेदर लाबोदोंमोनलै आं एसे ओमफाय एखौ माबोरै माबोरै संनांगौ बेखौ सोंहरनो नागिरदोंमोन आरो आं नोंनाव नों एसे खोन्थाहरनो हागोन नामा?
अ
उम
न' न'खराव रावबो गैया नामा नोङो संनो माने बिमा बिफाफोर?
गैथ'वा आरो रावबो आं हारसिंनिफ्राय एसे गोजान थांथ'दों आइमोना।
अ।
बे बोरमा उम
माने मा माबोरै सङो नोंनो नांगौ आरो माने बेखौ?
औ माने जोंहानि न' खाथिनि आयं मोननाव दिनै बोरमा बुथारदोंमोन ओंखायनोथ' लाबोदोंमोन आं बेखौ दा संग्राबो गैया नालाय ओमफ्राय नोंबो संनो नोंनो संनो रोङो नालाय नोंनाव सोंहरनो नागिरदोंमोन आरो आं।
दे होमबा मोजां खोनास आं खोन्थाना होनि।
औ दे खोनथा दे।
बोरमा बोरमा बेदरखौ सुग्रोना लादो सुग्रोनानै उनाव बेखौ नोंथाङा गुरै खालामनोबा बेखौ रुग्रोनो हागोन। माने बयेल खालामनो हागोन। बेनि उनाव साराय साराय लानानै सारायाव जानाय थावखौ होनानै पियास पियास बायदिसिना मस्ला उम हालदै
औ।
आरो गरम मस्ला जिरा मस्ला गासिखौबो होना लानानै दसे एरना नै माने बेदरखौ होनानै एसे एरनानै दसे दोननानै दसे खोबना नानै दसे दसे समनि थाखाय बेखौ दोन थनांगोन आरो।
अ
ओमफ्राय दसे समनि उनाव बोखारनानै आं नोंथांनि सर्ट एसे सर्टआव खोन्थानोसै दसे उनाव खारफिननानै माने एसे दै होनानै नोंथाङा फोमोननो हागोन आरो बोरमा बेदेरखौ
औ
बिदि संङो आरो ना
औ
ओ दे आं बुजिनायखौ खोन्थाहरनो होमबा र' माबोरै माबोरै संङो बेखौ नों खोनन्थानायखौ एसे बुजिनायखौ ओ फार्स्टआव सां सुनानै लाग्रोनांगौ आरो ना
औ
ओ सुनानै लानानै बोरमा बेदरखौ गुरै बानायनोबा बेखौ एसे रुनांगौ आरो
औ
ओमफ्रायो बे बोरमा बेदरजों जखा साराय लानानै एसे बोरमा बेदर बुरजाबा सारायखौ गिदिर बोरमा बेदरा एसेबा सारायखौ एसे जखानि लानानै माबा थाव सेरनांगौ आरो ना
औ औ
थाव गुदुं जाबाथाय इदिनो पियासफोर इदिनो होनांगौ आरोना
औ
ओमफाय बे पियासफोरजों एसे दसे एवनानै बोरमा बेदरखौ होसननांगौ आरो ना बेखौ रुखानायखौ
उम
ओमफाय बे बोरमा बेदरखौ होनानै एसे दसे एरनानै बिदिनो मस्ला जिरा गरम मस्ला बिदिखौ होनांगौ आरो ओमफाय बिदि होखांनानै दसे खोबाब नांगौ आरोना
उम दसे खोबनांगौ
ओ ओमफ्राय बिदिनो सम सम एरबाय थानांगौ आरो नायनानै
उम
अ बिदिसो होमबा
अ आरो बिनि उनाव बेनि उनाव दै द ओ दसे समनि उनाव दै होनानै बे दै खौ रानजासिम जेब्ला दैैया रानगोन अब्ला बे बेदरा मोनसिगोन आरो
ओ माने बे बोरमा बेदर एर ओ सम सम एरनानै एसे गोरान नु नुबाथाय दै होनांगौ आरो ना
औ औ
ओमफाय बे दै होनानै दैखौ रानहोबानो बे बोरमाया मोनबाय आरोना
ओं
अ।
एबार रोंसिगोना नोंथाङा?
औ आंबो संफेरामोन नालाय ओंखायथ' मोनथिलायलाङामोन
औ
मोजाङैनो दंना ओमफाय?
मोजाङैनो दं दासान्दि।
ओ ओमफाय जेबो खालामथ'वाखै नामा दासानदि?
आङो दासान्दिथ दा दासान्दि माबा सा गारि सालायगासिनो आङो दासान्दि।
अ नो फरायसालिबोथ' क्लासफोरबो गैथ'व नालाय ओंखायथ' इदि सालायनाय गावनि माबायाव मोजां आरो
औ
उ
दा दैज्लां बोथोरजों माने आङो टेक्टरजों हालेवगासिनो न'आवबो आरो गुबुनावबो।
औ
माइ गायनो मा आरो खोथिया फोनो
औ औ मोजां आरोना। बिदि माबानानै लाखाबा इयुननि थाखाय
उ
उ बिदि
ओरैनो
देनांहाय इदिनो साख्रिफोर मोननो खस्थ'बा इदि मावनानै न'खर सोलिनो आनथा खालामनो हायो आरो।
औ
उ
दा आनजाद जोबनायजों ओरैनो दंगासिनोना ओंखायनो। ननि टेक टराबो ओरैनो दंगासिनो द्राइभारबो गैया सालायग्राबो रावबो बेनिखायनो माने आंनो सालायगासिनो आरो न'आवबो हालेवलाय गुबुनावबो हालेवदों
औ
ओरैनो थास्लायस्लाय
ओरैनो थास्लाय बिदि गावनि इयुननि थाखाय इदि सोलोंनानै लाखानाया मोजां आरो नङाबा दानो सोलोंखायाबा देनां इयुनाव मा मावनो मा थानो होनना बिदिनो ओरैनोसो बेखारनि जागोन नालाय दा फरायनाय बो साननैसो गैथ'खाया आरो खामानियाबो जेबो गैथ'खाया नालाय बेखौ आरामसे सोलोंनानै लानो हाखानाया मोजां आरो।
औ नंगौ।
उम। ओमफ्रायो बिदि दाथ' ट्रक्टर हालेवगासिनो सानावथ' सोलाबनाय नंथ'वा आसोला
ओहो सोलाबा माने स अ सम सम इदिनो बोथोरफोरा मोजां जायाबा सानदुंफ्रा बांद्राय बिबांनि दुङोबा बिदिनो साननि बिदिनो सम सम रेस्ट लायो आरो आङो।
औ उम सान ए बांद्राय गुदुंद्रायबादाय लानांगौ आरो ह
नङाबा गुबुन दिनाव खामानि मावबाय थायो।
औ
खामानि मावो हालेवो आरो न' न'खरावबो बिराद खामानि दं। बारिनि हाग्रा दाननांगौ
उम
फिथाइ सामथाइ दैज्लां बोथोरनि समाव बिराद फिथाइ सामथाइ मोनोना बेखौ
औ
माबा हाननांगौ फाननांगौ। आरो जागासिनो दायो।
बिदिबा मोजां आरो गावनि इयुनाव आरामसे बिदि आरो बोथोरजों लोगोसे बिदि जानांगौबो जायोना फिथाइ सामथाइफोरखौ।
औ
उ ओमफ्रायो दा आसोला मा मा फिथाइ सामथाइ जागा जादों?
आं दायो आं दायो थाइजौ, आनारस आरो लिसु, लिरख'
औ
बे बिसोर मोनब्रैया माने जोंहानि बारियाव दं आरो माने बेखौ खौ जा जागासिनो आङो माने आरो ओरै न खाथिफोराव राननाबो हरो। मानसिफोरनो।
औ। गावनिजों लोगोसेखौबो बिदिनो सोमोन्दोखौ मोजां लाखि लाखिनो थाखाय इदि माबानायानो मोजां। अनलायना थानायानो।
उम नोंगौ।
ओमफय फिथाइ सामथायाइाथ बारियावनो दंखायो जेबो बायनांगौलाय गैलाया।
गैया बारियावनो दंजोबो।
उम दिबा मोजां आरो गावनि बारियाव थानानै बायालासिनो जेबो खरसा खालामा लासिनो गावनो बानायना जानाय मोजां।
नोंथांमोननाव गैगोना गैया? बारियाव फिथाइ सामथायाइ।
जोंना दा खिलिगासिनोसो दाथ फिथाइ साम थायथवाखै बिदिनो आनारसफोर दं आरो होनबाबो मोननाय जाथवाखै ओमफायो जोंहानि न खाथिनावहाय आबौमोननाव बिदिनो लेसु दं लिरखफोर दं बिदिखौ जागासिनो। नो आरो आङो ओमफायो थाइजौफोर बिसोरखौ सम सम बोथोरजों गरम नायनानै जागासिनो ओ दे होमबा आसोल आं ओंखाम जायोसैमोनलै।
औ दे जागोन दे।
अ दे।